औ खोनादों ने।
औ औ औ जोंहा ओरै माखासे माबानिबो नेटवार्कनिबो एसे प्रब्लेम जानानै दङ नोंथां दा अब्लाबो रायलायगोन नोंथां। खोनायो जेबो नङा।
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां सम दङब्ला जोङो। दसे सम गोनोखोआरिनि नि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै खोमा ने नोंथां।
औ औ।
दा आं बिदिब्ला आंनो जागायनोसै। दानाथ' थागोनो गोनोखोआरि होनना बुंङोबथ' बुजिखायो नोंथां दानि समावहाय जोङो ससियेल मिडिया नि। गेजेरजों नै एबा इन्टारनेटनि गेजेरजों सब खामानिया जाजोबो। जोंनि मोनफ्रोमबो फिसा खामानिफ्राय लानानै गिदेरसिम। दा बिनि मोननै महर दङ मोनसेया जाहै बाय गोनोखोआरिया जोंखौ। फारसेथिं हेफाजाबबो होदों फारसेथिं जोंखौ खहाबो खालामबाय दं। दाजों नायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा उन्दैनिफ्रायनो गोनोखोआरिजों सोनारो। ग्रा जाबाय दा बा बोसोर द' बोसोरनि उननिफ्रायनो गथ'फोरा मबाइल लायो। गेम गेलेयो अनलाइनाव बा बायदिसिना खामानि मावो जायनि थाखाय दिनै जोंनि लाइमोनफोरा मा जालांबाय बिसिनि ब्रेना नांगौबादि डेभलप जायासै। उन्दैनिफ्रायनो बिसोर बेलेग खामानियाव गोसो होबाय नालाय जेरै जायो। ओ गेम गेलेनाय अनलाइनाव फेसबुक नायनाय भिडिअ नाय बायदि नायनाय। खिन्थु जों गोनोखोआरिखौ बाहायनो रोङोब्ला जोंनि थाखाय मुलाम्फा दंमोन जेरैहाय जोङो माबा मोनसे बुजियाखै माबा मोनसे जों मिथिनांगौ माबा मोनसे सोंनांगौ दं। जोङो जोंनि आख फन दं जोंनि आखाइयावनो गासैबो, ओ मा होनना बुङो बेखौ सम्फदफोरा दङ'। जों जेरै नांगौ ओरैनो बाहायनो हायो। खिन्थु जोङो बेफोरखौ बाहायनायनि सोलाय औ नोंथां बेफोरखौ बाहायनाय। सोलायै जोङो दिनै ओरैनो गेम गेलेनो सम आगारदों एबा बायदिसिना भिडिअ' नायनानै रिल्स नायनानै जोंनि समखौ आगारबाय दं।
औ औ
दा जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौ ओ मा होनना बुङो बेखौ मोनसे कारेक्ट डाइरेक्सनजों हरनो रोङाब्लाथाय इयुनाव सों खहा जागोन आरो नोंथां दा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानदों?
दा नोंथाङा गोनोखोआरि मुगा गोनोखोआरनि सोमोन्दै नोंथाङा ओ आयदानि सायावहाय सावरायदों बा फोरमायदों आं जोबोद गोजोनदों। दा नोंगौ थारैनो नोंथां सोंनाय बायदि ओ जोङो माखासे दानि लाइमोनफोर खौ जोङो माबोरै गोनोआरि जों सोलिहोनो हानांगोन बा जोङो बाहायनो रोंनांगोन। दा बिनि समोन्दै आं फंनैसो खिन्थानि नोंथां नोंथांनि सोंनाय बायदि दा जोङो मा गिबियावनो जोङो जायखौ होनो जोङो मबाइल फन मबाइल फना माबो मोनसे मा बे गोनोखो आरि मुगाजों सोरजानाय मोनसे आगजु दा बेखौ जोङो मा मोजांनि थाखाय दिहुनदों नाथाय मा बेयो बांसिन दा मा गाज्रियावसो बाहायजादों। दा बुंनो थाङोब्ला मा उन्दै उन्दै गथ'फोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंदों दा अब्ला बेनो जि ओन्दै ओन्दैफोरा मा मबाइल फरायनायनि अनगायै मबाइल नायनाया बारा जादों बा जोङो बे बिफ बिमा बिफाया जेबो होननाय है अख्रा जादों बा मबाइलफोर नायनो मोनाबा बोराबगा बा गाब्रा रागा जोंग्रा जायो नंगौ थारैनो बे मोनसे गाज्रि हुदा। दा बेनि मेन माने बिनि गिबिसिन माने बेनो गोनां गिबिसिन माबायानो जादों ओ बेखौ माबायानो जादों मा गारजेन बिमा बिफा बिमा बिफाया मा ओन्दैनिफ्रायनो सामलायनांगोन माने मबाइल फनफोरखौहाय मा समजों लोगोसे होनो हानांगोन माने सानफ्रामबो माने ओन्दैया दलर थायोबा ओन्दैया ओरैहाय मबाइल मोनबा जेबो नांस'वा बिदि बिमा बिफाखौ डिस्टार्ब होआ बिदि होननानै मा जोंनि माखासे गारजेनफ्रा ओन्दैनिफ्रायनो ओन्दैफोरखौ मबाइल नायहोनानै गेमफोर गेलेहोनानै मा सर' खालामो। बे सर'आनो मा रासिन उन्दैफोर मा हुदा जालाङो। जेब्ला हुदा जायो अब्ला मा लेखाखौथ' फरायनो गोसो जाला ओ मबाइलाव नायबाय थानोसै गेमल' गेलेनोसै आरो मा माखासे बेखौ मबाइल नायबाय थायोबा मानसिनि ब्रेनाआ एसे माबा जायो दि ओ माने एसे मा होननांगौ बेखौ नोंथां ओ
देमेज जायो खहा
औ खहा जायो खहा जानानै मा बियो बिमा बिफा ओंखाम जानो लेंबाबो मा ओंखाम जायै जानसै रागा जोंग्रा जानसै। एसेयावनो दाय जाग्रा जानसै बिदि जा बिदि अनेक जाबाय आरोखिना अनेक नुबाय दा उननि बेलायाव मा ओरै लेखाफोर फरायनायाव गैला ओरै पारसेन्टेज मोजां मोनला फरिखायाव फेल जानोसै दा फेल जानानै मा गोदाव सोराव बिसोरनो मा ओरै बाइक बिग्रा जाहैनानै मा ओ माखासे नस्थ खालामसै आरोखि ना गावनि लाइफखौनो गाव नस्थ खालामनाय बायदि ओरै माखासे जौ जुवाजों गफबफैनाय जानोसै दा बेनिखायनो मा जोंनि गोनोखोआरि मुगाजों गोनोखोरं मुगाया मा मोजांनि थाखाय जों स्पिड माखासे समफोरखौ समजों लोगोसे खारफादों होननानै जों सोलोंदों लेपटपफोर ओंखारदों टिभिफोर ओंखारदों गोदो मा किपेड मबाइलनिफ्रायनो सोरजिनानै अनगायै मा ओरै एनड्रयद मबाइलफोर मोजां मोजां दिहुनदों नों मा नाथाय मा जोंनि रै माखासे बाहायजानाय नखरफोरावहाय बिसोर बाहायनो रोङाखै बा बिमा बिफा मेन गारजेनानो जादों बिनि प्रब्लेम गारजेनफोरा ओरै गथफोरखौ साजेसन होनो हायाखै मानि मोजां माबा समजों लोगोसे खारफााहोनो हायाखै बेनि प्रब्लेमा जादों दा बिमा बिफा दा बिमा बिफाया थिगमोनब्ला नांगौ समावहाय जोङो मबाइलखौ नायहांगौ बिदिनो से घन्टासो मबाइल नायहोबाय ओरैनो लेखा फरायनानै माइन्डखौ फ्रेस खालामनो थाखाय दा बेनि उनावहाय एसे मोजां माबाजों रावजों बुंनानै बुजायनानै लेखाफोर फरायहैफिननो दा नांगौ समाव ओंखाम जाबाय नांगौ समाव टाइमाव जों उन्दुबाय अब्लासो जों मा जोङो जोंनि गोनोखोआरि मुगाजों सोलिनो हानांगोन बा जे सोलिनाय जागोन दा बेनो आरोखि नोंथांना दा मेन प्रब्लेमानो जादों गार्जेन दानि बेलायावहाय मानि किसुमान आं नखरखौ बुङाखै हैै माने बां आं माखासे किसुमान नखरखौ बुंदों बिदिनो जौसे पारसेन्टावहाय सिक्सटिसो सिक्सटिजन पारसेन्टानो मा बांसिन बिदियाव अख्रा मबाइलजों अख्रा जानायखौ आङो नुदों खिन्थु मा ब्रैजिजोन माखासे सुबुंफोरा गारजेनफोरा थिगैनो दङ नोंथां आंनि नुनाय सन्देहआव अब्ला नोंथां गोनोखोआरि मुगानि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायबाय नोंगौ आं बुजिदों दा अब्ला नोंथाङा एसेसो फोरमायबावदो नोंथांनि ओनसोलाव बा नोंथांनि जायगायाव नों नुनाय बायदि माब्रै माबोरै जौगादों हाखो बा माया माया जौगानो हायाखै बिनि सायाव
थारैनो नोंथां बुंनाय फंफ्रोमबो बाथ्राया सैथो आरो गनायजाथाव ओ नोंथां दाथ जों गोनोखोआरि मुगायाव नायोब्ला नोंथाङा खब मानि सोमोन्दै बुंबाय आङो एसे बिनि बेनिफिटनि सोमोन्दै बुंनोसै
औ औ नंगौ
समावहाय गोबां गोनोखोआरि मुगाजों केरियार दानायखौ नुनो मोनो जेरै जाय मस्ट कम कमनलि जायोब्लाथाय इउटुबारफोर होनना बुंनो हागोन जोङो दा बिथांमोना बेखौ मोनसे कारेक्ट डाइरेक्सनाव बाहायनानै बिथांमोना दिनै गावनि केरियारखौ दाबाय एबा इयुनखौ दिनै मोजां बानायबाय दा जोंनि गथ सोर गथआ बहा रोंगथि दङ दानि समावथ ससियेल मिडियाआव भाइरेल जानो सम नाङा सोरबा सासे गथ'आ मोजां खेला गेलेगिरि मोजां खेला गेलनायखौ बे भिडिअ बानायनानै ससियेल मिडियाआव होयोब्ला बेयाव गाबोननो फाभाइरेल जागोन एबा गावनि जि रोंगौथि बेखौ देखायनो हागोन सासे मोजां सासे गथआ सावगारि आखिनो गोरों बेयो सावगारि आखिनानै जुदि बानायनानै ससियेल मिडियाआव फैयोब्ला खामानि मावनो गोरों जिखि जाया खामानि खुनु दिननि समावहाय ससियेल मिडियाव आगारोब्ला बांसिनानो चान्सेस थायो जे भाइरेल जागोन एबा मुंदांखा जागोन दा बेफोरबायदि खामानियाव जों गोनोखोआरिफोरखौ बाहायोब्ला गावनिनो मुलाम्फा दङ खिन्थु जोंनि गथफ्रा बेबायदि सोलोंनो रोङाखै दा जेरै जों ए आइ होनना बुंदों ए नि ए आइ आवथ' दिनै जि नांगौ बेखौनो मोनजोबगोन नोंनि जिखि जाया सोंथि सोंनो गोनां जादों एबा जि माखौ बुजिमोनाखै सेकेनावनो नों टाइप खालामनानै सोङोब्ला मोनो।
नोंगौ नोंगौ
इफोरबायदि खामानिखौ जोङो सोलोंना लानो नांगोन बेफोरबायदि खामानिखौ जोङो जोंनि गथ'फोरनो फोरोंनो नांगोन। अब्लासो जोंनि गथ'फोरा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिगोन नोङाबाथ' जेरै जे गोदोनिफ्राय सोलिबोदों मबेल लानांगौ गेम गेलेनांगौ रिल्स नायनांगौ दा जोंनियाव गोबां गामियारि ओनसोलफोराव नुयो जे गुबुननि रि रिल्स बानायनायखौ नुनानै सोलोङो जे औ बेखौ गुबुना‌‌ बेखौ बेबायदि बानायदों आं बानायनि किन्थु बिथांमोननि रोंगौथि आरो जोंनि रोंगौथि बेयो सान आरो मा होनो बेखौ अख्रां आरो हानि फारागथि दङ।
नोंगौ नोंगौ नोंथां।
बिनिफ्राय जों गुबुन गाव जेरावहाय इन्ट्रेस्ट दङ गुबुननि इन्ट्रेस्टजों नङा गावनि इन्ट्रेस्टखौ नागिरोब्ला आं बेयाव इन्टारेस् दं इयस आं बेखौ मावनो गोसो जादों आं बेखौ मावगोन। बेबायदि खालामोब्ला आंनि बायदि साबसिन जायो दां नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला मा माबायदि माब्ला मोजां
नोंगौ नोंथांहोननाया थारैनो सैथो होमबा नोंथां होननाया गासैबो सैथो जोब। मोजाङानो दा गोनोखोआरि मुगाजों ओं मा नोंथांङा होलांबाय ओ माखासे गोनोखोरि मुगाखौ बाहायनो गोरोंफोरनि सायावहाय नोंगौ इउटुबारफोरा बेसेबां जोंङो जों समजों लोगोसे खारफानानै ओरैदि खामायदों इउटुबावबो रां खामायदों फेसबुकआवबो रां खामायदों नोंगौ जों बिदिनो साम गोनोखोआरि मुगाजों जोंङो सौसिलांनो रोंनांगोन। माने जोंङो गावखौनो गाव आपडेट खालामनो हानाय गोहोआ जोंनियाव थानांगोन आरोखि नोंथां आरो मा जों बेनि अनगायैबो जोंहा मा दङ ओ ओरैहाय इ आइ नि बागै बुंदों नोंगौ इ आइ आ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां माने नांगौ बेबायदि इ आइ बायदि माबाखौ माने सिगांङावनो सानबाय थाखायोमोन आं इ आइ गैय इ आइ माने मिथिदों आं मैया दाखालि मिथिदों ओ जोंनि समाव माब्ला फैगोन गुसुं समनि गेजेरावनो जों साननाय माने जों सानाय खिनाय खिनिखौ सेकेनावनो जोंखौ खिथाग्रा माग्रा सानसेब्लाबो फैगोन बिदि होननानै आं मिजिं दंमोन आसा दोंमोन। थिग बेबायदिनो जोंनि गेजेराव फैबायनै इ आइ इ आइ आ जोबोद मोजां जोंखौ सुबुंफोरखौ हेफाजाब खा खालामो जेरखम जोंङो गोबाव सम एप्लिकेसना लिरनो थाखाय जोंङो मोन बेवहाय मा इ आइ नि जायगायाव जोंङो बुंबानो जाबाय नों साबजेक्टखौ बा आयदाखौ आं इस फरायसालियाव थांनो हायाखै आं बिनि मोनसे एपलिकेसन नांगौ। बिदि होमब्लानो गावनो अट'मटिक लिरना होखार आरो खि ना नोंथां ए आइ आ ओरैबायदि मोनसे सेकेनआवनो खामानि माव मावो बिराद मोजां नाथाय मा खायसे मानसिफोराजो बेखौ बाहायनो रोंङाखै बिसोरखौ जोंङो फोरोंनांगोन बा जोंङो बुजायनांगोन नोंथां। आरो जोंबो माखासे मिथियै माखासे खामानिफोरखौ जोंङो मिथिनानै सोलोंनानै लानांगोन अब्ला जोंहा समनिबो आं खाल नोंथां नोंथांजों गोबां खोथा रायज्लायबाय गोनोखोआरिनि सोमोन्दै दा राज्लायबावनो आंआ आसा थाबाय दा जोंहा समा थिनला नोंथां। दा आं जोबोद जोबोर गोजोनबाय नोंथांनिसिम बा नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै अब्ला आंङो गोदान बि गोदान माबायावहाय आयदायाव हाय जों लोगो मोनलायफिनगोन होननानै आं मिजिंथिबाय नोंथां। अब्ला नोंथांङा मा बुंङो जों दोनथ'लायनोसै नोंथां।
उननि समफोराव माब्लाफोर सम मोनोब्ला जों मोनसे मोजां आयदाखौ लानानै सावरायनोसै दे नोंथां।
औ औ।
नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय ओ दे बिदिब्ला नोंथां।
औ नोंथां दे।